खोनायाखैनो ओ ओ
जों दा मोनसे टपिक सायाव रायज्लायसै आरोना माबा गाननि सायाव
औ
जोंनि गामिया दा ओरै बादि जाहैबाय मा मानो होनबा जोंनि गामिया बिराद गोरोंफोरनि अनजिमाया बांबाय आरो खोनादों
जों गामिया बांद्राय डेभलप जायाखै मानोना लोंजा लोंनाय जानाया दासिमबो गोदोनि बायदियानो दङ दासिमबो जौ सेरेब सङो न'खर न'खर जौ सेरेब संनानै फानो बेखायनो दासिमबो जौ सेरेब संनानै फाननायखौ गारनो हायाखै आरो लोंनायखौबो
बेखौथ' रायजोफ्रा एसे मा होनो हेंथा होदों आरो मानो होनबा जों गामियाव जुमाय संनो मोनला गुबुनफोरबायायदि गामिनियाव बिराद जौ संना फानो बिसोरो दाबो जौगानो हायाखै आरो जे जोंनि मेगननि नोजोराव दा बेनिखायनो नोंसोर गामियाबो एसे माबा लानांगौ आरो थिरांथाफोरखौ नेमखानथिफोरखौ फल' खालामनांगौ मोनसे संबिजिर थायो बिनि दारै थांनांगौ आरो गामिया
जोंनि गामिया मानियानो बेफोरखौ दासिमबो गोदोनि बायदियानो दंजोबो गासिबो
जों
दे फोरमायदे नों गामिनि खोथाफोरखौ
जों गामियावथ' बिदिनो गोबां बोरायफ्रा थै थैनानै थांबाय आरो गोदोनि जुमाय संग्रा इदिनो जौ लोंग्राफ्रा बिनिखायनो जोङो दा सोलोंथाइनि फारसे गोसो होनांगौ आरो जाय मानसिया सोलोंथाइ गैया बे सम बे बे समाजा मानो दावगानो हाया आरोना दा नोंसिनि गामियाथ' बोरै जाना दं जोंथ' बांद्राय मोनथियाखै खाय एसे खिथा लाय खिनथादो नोंनि गामिनि सोमोनदैबो
जोंनि गामिया दा बांद्राय साख्रिआवलाबो गैया इदिनो गोदोनि जुगैनो बुंफबना दङ लोंनाय जानाय
मिनिनाङा बे मोनसे जों टपिक सायाव रायलयदों नालाय जोङो जों जों गामिखौ बिराद साखोन सिखोनाव लाखिनांगोन आरो माने बयनिबो गामिजों माने जोंनि गामिया ओरैबायदि मुंदांखा जानांगोन आरो बेबायदिनो बयजोंबो बाखानाय जानाय बे गामिया बिराद साख्रि आवला जाबाय बेबायदि जों मोनसे गामिखौ आदर्श' लाखिनांगोन आरो नोंसोर गामियावबा दा गोदोनि नेमखानथिखौनो सोलिबाय थाबा जौगा हानाय नङा आरो दा नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे गामिनि थासारिखौ बुंदो बेसे बेसिम मोजां डिग्रि लानाय दं गामिफ्राव बिनिफ्राय एसे नोंसोरो सोंलुखौ खालामोना खालामा
जोंनि गामियावथ' बारा गैया गोदोनि हिसाबै गथ'फ्राबो बांद्राय स्कु लाव थांनो हाया स्कुला एसे गोजानानो दैमाबो बारनांगौ जाहैयो बेखायनो बिराद खा जा गोदोथ' खस्थ'नि गेजेरजों थांनांगौ जायो जोंनि गामिया
उम उम दा होनबा बिदिनो नोंसोरबो एसे गामिनि सुबुंफोरखौ बुंनांगोन बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ
बुंनांसिगोन ओं
उम जों गामियाथ' बिराद सालायबोदों गोदोनिफ्राय दासानदि
जोंनि गामियाव दासिमबो सोलायनो हायाखै
उ बेनि गुबै जाहोना जाबाय सोलोंथाइ मोनै माने गोदोनि माने सोलोंथाइ गैयि नालाय बिसोरो गोदोनि नेमखानथिखौ मानो गारनो हाया आरो बिनि जाउनावनो जौगानो हायो गामिया
उम
हायाव गोग्लैसोनानै थादों आरो
दासिमबो एम्बु बुथार ना जायो एनजर हम जावना जायो गोदोनि बायदियानो दंजोबो न'फ्राबो मो जां‌ नङा
होम
हाजोआव बन लायना जानाङो
ओम बेफोर हुदाखौनो गारनो हाया आरो दाबो माने ओम
जुमाय सेरपनि थाखायनो गासिबो जाजोब जोबो दा बे जुमाइ सेरेब संनायाबो बर'निनो नेमखा
ओ बेखौ जों लासैनो गारनांगोन आरो माने
औ
बेखौ लासैनो गार गारनो हानांगोन जोङो बे जुमाय सेरेब लोंनायफोरखौ जानायफोरखौ इनो एसेबां सोलायनो फैदों आरो माने बांसिन गोरों गोरा जानायजों मा होनो बेखौबो बुजायबाय आरो बांसिन दाना ओम गोसोआव गोसोआव लाबाय गथ'फ्रा
उम उम
गोबां थासारिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो गामियावबो
औ
गामियाव बिराद मोजां गाज्रि थायोना मानसि बिनि नोजोरावबो जोङो मा होनो गावनि आखल आखुखौ मोजां दिन्थिनांगौ आरो गामियाव गोरोबनानै थानानै थानांगौ जायो दा नों नोंसा नोंसोर गामियावथ' गोबां गोरोंफोर गोरों गोराफोरानो अनजिमानि खम अनजिमायानो खमदां गोरों गोराफोरनि अनजिमायानो
बिराद खम मास थानानै सासेल' फोरोंगिरिया साख्रि ओं मानो गैया माने गभारमेन साख्रि जों मावना‌ जा नाया इयावनो गामिया बांद्राय मोजाङै आदर्श फोर नङि जाहैदों गोदोनि जुगानो दाबो सोलायनो रोङाखै
ओम जों गामियाव साबासो जाबाय मास्टारफ्रालाय
ओ
हम ओइ माबा ओं गोबां डिग्रि लानाय मोनबाय जोंनि गामियावबो आरो आरमि साख्रि मोनबाय इराद गोबां मानसिफ्रानो जों गामियाव बिदिनो ओम मानो बिसोरबो मोनसे नलेज होनो हाबाय गावनि फंबाइफोरखौ गावनि बिनानावफोरखौ बोरै बोरै खामबा बोरै बोरै मोनो
जोंनि गामिया बिदि बिदि बिफां लाइफां गय बारि दंनालाय जोबोद मोजां आदर्श' जाहैयो आरो
उम बिसना दा आबादनियावनो सोनारनांगौ आरो आबादनि था आबादनि माबायावनो बिनिजों सोनारनानै जायाबा मुलाम्फा गैया आरो गोदोथ' बिराद जानला मोनला जायोमोन ना दा एसे सोलायबाय थासारिया बेलेग जाबाय आरो
ओम
गारि मथरमोन गोदो गारि मथर गैयामोन जेरावबो थाबायनाय साइकेल गंसेयानो गैजायामोन बिनिखायनो दा इराद सोलायनाय जाबाय आरो रो बेखायनो जों सोलायनो नाजानांसिगौ
बिदि फाक्का लामा जाजोब्बाय गामियाबो मोजां जाबाय लामा न' बांफ्राबो एसे साफा बा जाहां मो
उम
आरो
जों गामियाव फर लाइन मोनफैसिगोननो समफोर बिदिनो इराद गोबां इन्डासट्रि लुसिन आरो
मोजा‌ं‌ आनो
माने बै इयारफिलबो खाथि जाबाय नालाय जोंना
औ
माने रुम बार रुम भाराफोर थानो गोबां बेलेग आउट कान्ट्रिनिफ्राय फैनानै थासिगोन गोन जों बिदिनो जों गामि खाथि खाथियाव जों बे मोनसे साख्रिनि थाखाय जब नागिरनानै मोनसे गावनि जिउआव साक्सेसफुल जानो हाया आरो बिनियावनो बिदि मोनसे जोङो मोनसे माबा लानो हाया डिसिसन
उम
दा नों बिदिनो जौगाहांगासिनो एसे एसे
जों गामियाबो जौगाहांगासिनो एसेनिफाय एसे दिनै एसे गाबोन एसे
उम बै लोंनाय जानायानो गुबै जाहोन जौगानो हायिया
औ
जों गामियाव बिदिनो बादा होलायना थानांगौ गेदेरा उन्दैखौ मानिनां उम उन्दैया गेदेरखौ मानिना थानांगौ बिदिनो मान सनमान थानांगौ गावजों गाव
बेबायदि गोरोबलायना थाबासो मोनसे गामियाबो गोजानाव फैयो
उम बिदिनो गामि नोजोराव सोरबा गाज्रि सोरजोंबा नांलाय खमलाय सोरजोंबा माबा खमलाय जाबाबो माने बेखौ गोसोआव सानना लाना आरो दसेनो गारनांगौ बेफोर बुस्थु खौ उम बिदिनो गोबां गामियावबो थासारिया जाबोनाय नुनो मोनो जों सोरबा नांलाय खमलाय जानाय हानि सोरबा बारि बागाननि बेफोरनि बागै आरो
औ
उम
दा जोंनि गामियाव गासिबो जोबबाय
उम बे टपिकआ जोङो दा दोनथ'नोसै आरो दा हरफिनसै आङो दै
औ दे
उम उम